नोंथां
खोनाबाय ना नोंथां औ
खोनाबाय दे नोंथां
दा आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथां नोंथांजों बे बर'फोरनि एम्फौलाथा फिसिनाय नि सोमोनदै
औ नोंथां सायराय-सावरायनो हागोन।
दा नों थाङा बेनि बागै फोरमायनायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोंथ' एम्फौलाथाखो ओ गिबियावनो फिथोब खौ आ थाव आ थावख्रि जाबा जोङो फिथोबखौ जोङो बिजि ओ खुन्दुंजों सुनानै जोङो आलायना दोननाय जायो आरो नों थां गिबियावनो। औ बिनि उनाव बेयो ओ सिख्रि महर मोनगोन बिनि उनाव बिखौ जों सो ख्रि महर मोनबा जोङो बेखौ ओ सियाव जोङो ओ बा होनानै दोनगोन। जाहाथे बिनि बिदैया सियाव बासथाबना इयो औ बिनि उ उनाव बियो ओ बिनि बिदैया बिनि उनाव ओ एम्फौ फिसा फिसा फिसा जागोन अ फिसा फिसा जाबा बेखौबो जोङो सियावनो दोननाय जागोन बिनि उनाव जोङो इन्दि दंफांखौथ नों थाङा सिनायाखै? थायो जानांगौ नोंथां औ ओ इन्दि दं फांनि जोङो ओ‌ गोरलै गोरलै गोरलै बिलाइखौ ओ‌ जोङो ओ बे एम्फौनो होनाय जायो मानोना बियो गोरलै समाव ओ गोरा बिलाइ जानो हाया ना लाय नोंथां बेनिखायनो जोङो ओह गोरलै बिलाइखौ होनाय जायो औ बिनि उनाव बियो ओ एसे गोदोर जाबाथाय जोङो ओ इन्दि बिलाइ ओ गोरा खौ होनाय जायो जों इन्दि बिलाइक गोरा थारु बेफोरखौ जोङो ओ‌ बेनो होनाय जायो आरो थाआलु फोरखौबो बिलाइफोरखौ, औ बिनि उनाव बियो ओ बियो ओ सिथोब ओ थोबनो जाबाथाय बेख खौ जोङो ओ‌ मोनबा ओ बेखौ जोङो ओ बैसां गायनानै इन्दि बिलाइ खौ जों आलायना होगोन जेब ब्ला बियो ओह मोनगोन अब्ला बियो हायाव अ लथब लथब गोलैगोन ओह बिनि उनाव जोङो बेख खौ ओ मादिमोन होनना मिथिब्ला ओ बियाथ स खरस सरस स्रब सोदोब मोनसे फैयोना मोननाय एम्फौ लाथाया औ औ बेखौ जोङो मोनबाय होननानै औ औ बिनि उनाव जोङो बेखौ ओह थालि बिलाइ गोरान। औवा बिलाइ गोरान। थख्रियाव दोननानै जोङो बे गोमोन गोमोनखौ बासि फिनानै ओ बे बिलाइख फोराव दोननाय जायो बिनि उनाव बियो। गावनि खुगाजों ओह खुन्दुं ओ बहननानै बियो सिथ थोब थोबगोन आरो नोंथां।
औ बिनि उनाव जोङो बेखौ ओह गोबां बेसेनाव फाननाय जायो। गोबां ओ बेसेन गोनां बियो आरो बिनि ओह स्थोबजों ओह सिथ स्थोबजोंबो जोङो ओह बायदिसिना गावनि बर'नि दखना फास्रा। इन्दि सिनि जोङो सिबो दानाय जायो आरो नोंथां गिबियावनो जों सि दानोब्ला बिनि ओह स्थोब खौ जोङो रुग्रोना लान नांगोन नोंथां। बिनि उनाव जोङो सुगोन। ओह सु सुनायनि उनाव ओह सानथामसोनि थाख थाखाय जोङो बोखांना दोनगोन राननो थाख थाखाय एसे औ बिनि उनाव जोङो आ दैआव सोमबावनानै बेखौ ओ थावख्रिजों जोङो नायदाव नायदाव फिदिं फिदिं। थावख्रि लुगोन आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो। ओ थावख्रि लुखांनानै बेखौ जोङो ओ। दारिमिनसालियाव लांना जोंनि बर'आइ जोफोरा गावनि आखाइजोंनो ओ दख'ना फास्रा दानाय। एसोर ए जोंनि गोदोनि आगर। ओ थाइगिर बिबार। थाइगिर बिबार। फारिव मेगन। बिदिनो जोङो हाजो। आगर दिंखिया। बिलाइ बिदिनो जोङो थाइगिर बिबार। फोरखौ ओ समायना र मायना आखाइजोंनो बर' आइजो। फोरा एरखांनानै जोंनि बर'नि। सि जोम बहन्नाय जायो आरो नों
औ औ।
औ ओ नोंथाङाबो एसे ओ मिथिगौ जानांगौ एम्फौला था फिसिनायनि बागै नोंथाङा एसे आंनो फोरबायना होदो नोंथाङाबो।
औ। आङो एम्फौ लाथा। फिनायखौ आंबो गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों। जों गामियावबो फिसियोमोन ओमफ्राय थेवबो आङो मो जों बोरै आं बानायफेराखैबाबो नुबोदों आरो। बिदिनो ओरै दान्दा सायाव। इन्दि बिलाइखौ ओरै ओरै ग्रोब ग्रोब ग्रोब ग्रोब दोननानै बेयाव। एम्फौआ इयाव बाजोबना थायो। ओमफ्राय बिदिनो जानानै जानानै जाखांजोबबा थाय आरो गोदान लाबोनानै आरो हो फै बावो नङा होनबा?
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ आरो जोङो ला था एम्फौखौ जोंनि बर' बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि होनो जेरै अनला अला जों जों बेखौ जानाय जायो आरो औ थास' बि थोरिजोंबो जोङो बे खौ जानाय जायो। ओरैनोबो जों एवना जानाय जायो औ औ बिनि दामाबो दा गोबां जाबाय जेरै अ इन्दि सियाबो गोबां बेसेनाव जोङो ओ फाननो हायो आवगायबो जोङो अ जोंनि बर' आइजोफोरा ओ गोदोनिफ्रायनो बे बेफोरखौ फाननानैनो गावनि आथिङाव गसंबोनाय आरो जिउ खुंबोयो बिजोंनो बिनि दामाथ' दा गोबां ओ गोदो गोबां नङाबाबो खुद गावनि थाखाय थोजासेमोन आरो गोदोबो नोंथां नंगौना नों
दा आं औ दां खोनानाय बायदिबा औ दां खोनानाय बायदिबो फास्राया फास्रा गांसेयावनो दुइ हार पसिस
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ औ नंगौ औ आरो नोंथाङा गोदोनिफ्रायनो ओ जोंनि बर'नि एम्फौ लाथा फिसिनायखौ गोदोनि निफ्रायनो नुबोबाय थादोंमोन आरो दासिमबो जोङो एम्फौ लाथा फिसिनायखौ आ नुनो मोनो खमैबो बा बांद्राय नङा थेवब्लाबो जों खाफा खानै आइजोफोरा एम्फौ लाथाखौ फिसियो आरो नोंथांमोननि जाबो बिदिनो एम्फौ लाथाखौ दासिमबो फिसिनायखौ नुनो मोनो जानांगौ नोंथां
नुयो औ औ औ नुयो थेवबो दा जोंनिथिं एसे खम जाबाय गोबाव जों खनसे नुयो आरो फिसिबाय थाया ओं दाना आरो बिदि इन्दि खुन्दुं माबानायफोरा आइजोफोरा एसे खम जाबाय दाना बारा बेफोरबायदि मावनो नागिरला थ' मोजां मोजां बायनानै बायनानैल गाननो नागिरो दाना बेफोरखौ मावनानै सोंनानै मावनो नागिरला थेवबो दाबो दं आरो जोंथिबो दङ गोबाव जों खन गोबावजोंसो खनसे नुयो आरो सोरबा सोरबि एबा गोदोनि बोराइ बुरैफोरा बिसोरो माबायो दानि गोदान गोदानफोराथ' बेफोरखौ मावनो नागिर
औ औ नंगौ नोंथां
आबैमोना बिसोरो रोंगौ आरो बोरै बोरै खालामनांगौ बोरै बोरै मा मा उ इन्दि खुन्दुंनि बोरै जि दिहुनो बोरै दायो बेखौ मिथिगौ आरो
औ दानि जुगावथ' थावख्रिखौनो नुनो मोनला गोबाङानो गोमालांजोब्बाय औ औ आरो औ लाखि खिनांगौ ओ जेब्ला जोङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिजों लाथा एम्फौखौ मा बायदि संनाय जायो नोंथाङा एसे एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओंख्रि ओंख्रिखौ
औ औ औ जेरै अनलाजों एम्फौखौ लाथा एम्फौखौ
बेयाव सिगाङावनो बे अनला ओंख्रिखौ माबाग्रोबाय जेनेबा दै गुदुंङाव होआ हबा माइरंखौ। माइरंखौ सोमनानै गुरै बानायग्रोयो । बिनि उनाव बेखौ उवालाव नङाबा थौसियाव देयोदा बेनि उनाव बेखौ दै गुदुङाबो फ्रि फ्रि होयो होयो ओमफ्राय बेयाव जेब्ला गोदौवो गोदौबाथाय औ बेयाव औ औ औ बेनि उनाव बेयाव होनांसिगोन आरो ना एवफ्रामना होयो दाना एवफ्रामो औ बेनि उनाव गंगार दुनिया मस्ला बायदि नांगौ संख्रि बानलु बेफोरखौ होसिगोन ओमफ्राय बिदि संसिगोन आरो।
औऔ नंगौ नोंथां औ औ औ।
बे एम्फौ लाथाखौ दखानफोरावबो जेरावबो मोनजायो जेनबा।
औऔ औ
दा बेनि दामाबो नोगोद खोमाथ' औ
औ नोगोन बिनि दामाबो दासिम गोबां जानायखौ जों नुनो मोनबाय इन्दि सिफोरानो ओ गोबां बेसेनाव फाननानै फालांगिरिफोरा ओ रां खामायनो हायो आरो गावनि आथिङाव गसंनो हायो। औ औ। आरो नोंथाङा लाथा एम्फौनो जोङो मा मा होनाय जायो फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ एम्फौलाथा नोथ' आं बेखौनो मोनथिगौ बे इन्दि बिलाइखौनो होयो बेखौ ओ मोनथिगौ ओमफ्राय बेलें थ' आं मोजाङैनो नालाय फिनायखौ। गोबावाजोंसो नुयो ।बे इन्दि इन्दि बिलाइखौ होनायखौ उम
औ इन्दि बिलाइनिफ्राय औ औ बिराद जायो। औ आरो जोङो एसे देरब्लाथाय बिनो खारुनफोरखौ होनाय जायो खारं थालु बिलाइ बे बेफोरखौ होनायखौ जों नुनो मोनो आरो
खारुं बिल खारुवा बिलाइ
खारुं बिलाय खारुं। खालु
औ-औ खारुं बिलाइ औ-औ-औ-औ।
औ-औ-औ-औ बिखौ होयो जेब्ला बियो एसे रायो देरो अब्ला जोंङो बेखौ खारुं बिलाइ होयो आरो नोंथां बिनो खारुं बिलाइ ओ था आलुनि बिलाइ बेफोरखौ होनाय आरो गोरा इन्दि बिलाइफोरखौबो जों होनाय जायो आरो नोंथां औ जाहाथे बियो हैनो हानाय जायोना गोरा बिलाइखौ जेब्ला बियो गोरलैमोन अब्ला बियो ओ इन्दि बिलाइनि गोरलै खिनिनाय बिलाइ खौ बियो जायोमोन आरो नोंथां।
ओम-ओम औ दासो खोनाबो औ।
औ औ औ आरो जोङो एम्फौ लाथाखो मा माजों मा मा ओंख्रिजों जानो हागौ बावो नोंथांआ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ एम्फौ लाथाखौथ' जोंङो इमान मोनबाय थाया नालाय गोबावजोंसो जायो नालाय जोंङो जों बांसिनानो जोंङो अनलाजों जायो ओमफ्राय ओरैनो गोजा जायो आरो बांसिन। आं जाब
औ-औ-औ-औ दे होमबा नोंथां दिनै जोंनि रायज्लायनाय समाबो जाबाय औ नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां औ-औ।